हेलौ औ खोनादों दासो
अ
मोजां मोजां
उम उम दे
जाखांबायबालाय ना उम उम इसे उनाव थांनि उम जायखि जाया दायो उम सावरायनोसै नङा होनबा दायो नोङो मोथियो ना दा लक्समि पुजाखौ मिथिनो ना मिथिया नों? उम अ नोंसना माबायि खालामोथाय?
जोंनिया बे दैनि न' बानायो। माबा टाइपनि बे
एम्बु हाबासो नामा?
एमब्लु नङा एमब्लु नङा
एम्बु नङा न'
रावना रावनिनि मुरथि बानायो मुरथि बानाय बिफोर दरा खैना खालामनो आरो बि बे रावना रावनिखौ हाबा होनाय हाबा होनाय
उम बुरैफोरा बानायोना
औ बुरैफ बानायो गामिनि औ बानायो।
बिनिफ्राय बै दानायाव जि न' बायदिसिना बुङोना खोनासंनबो दाहा दानायाव खुगा मेथाइ
खोनायो खोनायो मोजां
अ अ
जारिमिनारि मोनसे माबा आरो बेफोरो
फुस आरो न' खिन्थु गोबां जायगायावनो माने गारबाय दे इफोरखौ न'
गारबाय गारबाय गारनायालाय गारबाय दा जोंफोरनियाबो आगोलो जोङो न' न'नो खालामनाय जायोमोन।
बि फुजाखौ न'आवसो बानायोमोन
अ न' न' खालामनाय जायोमोन। माने मोनसे हाबा बायदि खालामोमोन आरो
उम न'आवनो फाथियोमोन आरो न'
औ न'फोरावनो दराया दराया न'खरसेनि खैनाया न'खरसेनि बेखौ लांलाय लाबोलाय खालामोमोन
अ लांनानै नङा लांनानै फुजाखो जेनेबा मोनसे माबायावनो होयोमोन ना थानसालियावनो
अ मोनसे अबा जमा खालामो
अ जमा खालामो औ बराखौ गुबुननिनाव दोनबाय ओमफ्राय खैनाखो आरो गुबुननि उनाव दोनबाय बिदि आरो ना
औ औ ओमफ्राय लाना फैनानै ज' खालामो
ज' खालामो अ
जोङो हाबा मोनसे जायोबा जों खैना लाना फैयो दरानि न' बिदि खालाम दरानि न'आव लानानै फायोमोन
ओ जोंनियाबो इदियानो ओमफ्राय बुरैफोरा माबा हाबायावनो बेलासि दाग्रोयो थारमाने मोदायखो दरा आरो खैना बिनि उनावसो सोरांबासो सोरबा न'खराव लाना थाङो खोमा न'?
औ औ दाग्रोयो बेलासि दायो।
ओम। ओमफाय लाना फैबाय आरो। खाम सिफुं लानानै
औ।
होम।
ओमफ्राय दा एसे सोलायबाय समनि आंखालनि थाखाय एसे जोङो सानसेनि हाबाफारि लानाय जाबाय सानसेनि हाबाफारि लायो। दा मोनसे मोनसे जायगायावनो मोनसे जायगायावनो थोंजोङै हाबा होनाय जाबाय आ रो।
अ आदसा। जोंनिया माने साननैबा साननै बादि जायोलै दिनि दिनै सानसेयाव जेनेबा बेलासिआव दानानै हराव हाबा
औ औ।
हाबा होनानै ओमफ्राय हरसेया ओम हरसे मोसागोन ओमफ्राय बुरै फोरा। न'न स्टप खासे नङा खासे मोसाबायथागोन आरो हरसिया ओम बेनो अ।
समखौ नायनानै इसे ओ सर्ट टाइम खालामनाय जाबाय आरो दा।
अ आतसा। जोंनिया माने दाबो सिगांनि बादियानो बेनिफ्राय ओइ बेनि अखानायै फुंनिफ्राय खुलुमनो फैबाय आरो मानसिफोरा। खिन्थु बोरायफोरा हरसिया हरसेया मो साखायो आरो हराव। न'न स्टप खासे नङा खासेया खासे नङा खासे इदि आरो अ ‌। ओरैनो थानो मोना सेरजा सिफुं दामनानै खाम दामनानै मोसा
ओमफ्राय माने खुगा मेथाइ रोजाबो आरो नङा होमबा?
अ खुगा मेथाइ रोजाबो।
औ
माखासे खुगा मेथाइ दङ उम
उम दोङो खुगा मेथाइ दोङो
ओमफ्राय ओहो ओहो लिरजानाय गैया मेन बुस्थुआ बेनो लिरनानै दोनाखै दाबो लिरजानाय जुदि जानाय मोन बा एसे मोजां जागौमोन आरो।
जागौ मोन ओं
उम उम उम बेखौनोथ' दानि गोदान उम
दिजिटेल जुगाव जोंहा बेफोर गोमालांनो हमगासिनो।
नोंनि मबाइलाव एसे सायलेन्ट खालामना लाबा जागौमोन जेबो नङा ओमफ्राय माबाखो जेनेबा उम
जेनेबा जोंनिया सानसे साननै लायो आरो दानिया नोंबो रायलायना होदो ओं
ओ आंनिया कला खोमा
नोंसिनो माबा जादों नोंङो जेनेबा माबाखौ खोमोरनानै ब्ला स्लिपिं मुदाव माबाखौ थुनानै होलै लक जाना थाथों ओ बेनिफ्राय नोंसिना सा
औ ओमफ्राय
उम
बिदिनोसै जोंनि हाबाफोरा माबायदि जोंनिया ओरैनो हाबानि नेमफोरखौ एसे बुंलाय?
अ
जोंनि गामियारि हाबा होनायफोरा
गामियारि हाबा माने हाबाखौथ' बारा मोजां मिथिलिया आंङो दा फुजाखौनो फोजोबनो होनना नं दा आरो फुजाखौ मोजां जोबनाया लासि बे नोसिना माबायदि जायो? लास्टाव माबायदि खालामो नोंसोरना
औ लासथाव जोंनिआ गासैबो खुलुम खांनायनि उनाव आह बिखो दैबो फासायलांङो जोंनिया
अ दैमायाव बासायनो लांङो जोंनियावो सेम बे बादि दिनो इनो अह माजों बानायो जो बेल खौ थालिनि थालिर बि अ थालिर थालिर दंफांनि बानायो न जोंदोंनो समानो होमबा उम उम ओमफ्राय हाब्रु फोनोना फोना नोंसिनालाय?
हाब्रुखो देग्लाय बोसोरनिफ्राय एसे खम खालामदों।
अह ओरैनो ओरैनोथ' खम जाखाबाय। उम ओरैनो दो एसे एसे खम जाखाबाय हाब्रु फोननायफ्रा हाब्रु फनायफोरा खम जाखाबाय ओनदोय
अ एसे खम जाबाय, उम खम जाबाय एसे
अबार द्राय मोन्रै उम
औ बांद्राय जायोमोन गोदो।
औ दरा खय नाफोरखौ जे माबा मि बाहोयो न
औ
माबा
औ दे बियाव जोङो खामफ्लाय बा होयो बिदि ओमफ्राय जि दौ बाहोयो।
ल थासो जोंना लथासो बाहायो।
ल लथाबो बाहायो बैयो दैहु आरो लथा बाहायो
दैहु आरो लथा जोंनिया खामफ्लायसो सो बाहोयो।
औ खामफ्लाय दैहु आरो लथा बे मोनथाम बस्तु
बो अ दैखौबो बाहोयोना? किन्तु बेयाव मोनसे फोथायनाय दोङो न फोथायनाय दोङो ना बेयाव
औ नंगौ नंगौ फोथायनाय दङो ओम।
हिनजावसा ओ नङा हौवासा हौवासा जाथो होननानै फोथायनाय जायोमोन ना दैहु बाहोनायफोरा
खामफ्लाय खामफ्लाया हौवासा मोजांदै
खामफ्लायासो हौवासा न आंबो एसे कनफिउस जाबाय आं आं बुजिनायाव खाम्लायआ जाबाय हिनजावसा ओमफ्राय दैहुआ जाबाय हौवासा इदिमोन आरो
औ नंगौ जानो हागौ दे। नंगौदे दे दे
बेबायदि मोनसे फोथायनाय दंमोन। आरो
फोथाया दों
ओ
बे फैयोबा दा बेखौ फोथायनानै बेवहाय ओम बाजानो फैयो फैयो गोबाङानो फैयो आरो सोरबा सोरबा फोथाय दोङो। फैयो फैयो फैयो गोबां फैयो
जोंनियाबो बिदिनो गोबाङानो फोथायो। आलासिफोरा फैयोना। बैफोर नेमा थानांगौ आंनि बादिबा।
थानांगौ थानांगौ।
नङा होमबा गोदोनि नेमखौलाय बोरै गारनो हानो नङा होमबा। ओ
ओह
दानि मानसिफ्राथ मोनथिलानो बांसिनानो गोरलै गोरलैफोरा नङा होमबा।
औ औ
खिनथु बेफोरखौ खिनथु ला सोलोंना
आरो बि
दा
अखानायै फिन अखा नायै जोंहा बयखौबो माने बैसोगोरा फोरखौ खुलुमनाय जायो
ओम आतसा खुलुमो न‌।
बै जालिसनि राव
ओ मायाबा मोनसे माबा अ मायबा एंगारनाय दोङो जोंया मायबा मोनसे। मा एंगारनाय होनो मोनथाय गोदोआव माने बिदिनो बिदिनो माने फज मोनसै बे जाफिनोमोन आरो बेदर जाफिनोमोनलै। बोरमा बुथारनानै बिदिमोन आरो खिन्थु बै बुथारनाया गैला दाना। अ अ ओइ बिनो सिखाव मोदाय होननायानोथ सिखाव मोदाय एंगारनाया बेखौ एसे सोलायबाय माने सिखाव मोदाय एंगारनाय
हा।
दे होमबालाय। लाय न दिनै दाखै दोनथनोसै।
दे दे जागोन।
होम वल्टकापनि